ओ खोनादोंना नोंथां
खोनागासिनो नोंथां
औ अ नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै हरदों आङो
औ औ दङ नोंथां सावराय जागोन दे हागोन
औ होमबा जोङो बैसागोनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनो नामा नोंथां
सावराय जागोन दे नोंथां
अ बैसागो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि आमाय थख्ल' होननानै बुंजायो दे बैसागो दे बैसागो बोथोरखौ उम सैत सैत मासनि जोबथा खालारनिफ्राय जोङो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ ओ बिदिनो सातदिन फालिनाय जायो ओ सैथाम दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैयो अर्थात मोसौ थुखैनायनि सानसे आगोलनो जोङो मोसौ फैनायनि थाखाय गोनांथि जानाय जेरै लाव फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय बिदिनो जेखिनि गोनांथि जायो मोसौ थुखैनायाव बे मुवा बेसादफोरखौ जोङो नायगिरनानै लानाय जायो बिदिनो लास खालि सैत मासनि लास खालि मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बिदिनो बैसागोनि थारिखै जोङो मानसिनि बैसागो होननानै बुङो बे मानसिनि बैसागो खालि जोङो हयथ' गोबां बर' न'खरफोरानो
उम
ओ बे बैसागोनि एक थारिखै न'फोरखौ लोबस्रां सिबस्रां खालामनानै गोथार खालामना लायो आरो बिदिनो न'खरनि फोरबोखौ अर्थात फुजाखौ बैखालि जोङो गोबां बर' न'खरफोरखौनो होनाय नुनो मोनो आरो बे होनायनि गुबयै थांखियानो जाबाय बे बैसागोनि एक थारिख बे गोदान बोसोरनिफ्राय जाहाथे न'खराव जेबो दुखु खैफोद जाया
ओम
फैगोन बोसोरा लासै जादो
उम
न'खरनि गासैबो आलो गोजोनै थांबाय थानो हायो न'खरनि साननाय हनायफोरा जाफुङा गथ' गथायफोरनि सोलोंथाइ लानाय जाय खि जाया बिथिङावनो जाहाथे गथ'फ्रा आवगायलांनो हायो बे माखासे बोरखौ नायगिरनानै जोङो नुवाथारि आफा इसोरनि खाथियाव बे बैसागोनि एक तारिगै फुजा होयो आरो बिदिनो बे सानखालिनो जोङो न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो उन्दैफोरनो
औ
बोर होयो एबा बोर जासियो आरो बै सानखालिनो जोङो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा आजै आजौमोननि फोर सोलिबोनाय दोरोङारि मोनसे नेम दङ' गोखा गोखै जानाय बे गोखा गोखैखौबो बे बैसागोनि गिबि सानखालिनो जोङो जायो हयथ' बेखौ जोङो
उम
न'खरावबो जायो आरो रायजो नाङैबो
उम
गामिफोराव जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दे बिदिनो बे सान खालिनिफ्राय बे जोङो हयथ' मोसानायफोरखौबो बेलासिनिफ्राय हथ' फुजा जोबखां आरिखां बेलासिनिफ्राय जोङो मोसानो थांनायखौ नुयो एबा मोसानो ओंखारनायखौ नुयो आरो बिदिनो
उम
जोङो सात दिनसिम बे बैसागो समाव बयबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो गावबा गाव हानजा लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो।
रंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नुयो आरो बिदिनो बैसागो मोसानो थांनायाव बै न'खरा जिखिनि हरो अन्नानै
उम
बेखिनिखौनो लानानै बैसागो मोसागिरि बिथांमोनहा लानानै फैयो आरो बेयावनो गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर लायो आरो उन्दैफोरनो बोर होबोयो बे एखे थासारियानो ओ- बे एखे बिथिङानो नोंथांमोननि ओनसोलावबो सोलियो नामा?
अ- नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो
ओं- नोंथां बुंनाय बायदि बैसागोनि ओ- सानसे सिगाङाव मोसौखौ थुखैबाय थुखैखांनानै ओ- बेखौ खुब मोजाङै थुखैनाय जायो। बेदिनसालि बेखौ मोसौ नि दिन होनना बुंनाय जायो मोसौ बैसागो दा बेयावहाय मोसौ खौ- थुखैनानै मोजाङै साफा खालामनानै हगारना हरजोबनाय जायो बैसानखालि जोंनियाव दोनदार होनाय जाया।
उम-
गदाल होयालासिनो बे मोसौफोरखौ हगारजोबनाय जायो। आरो बेनि उनाव बैसागो जे बोथोर मानसिनि बैसागो होननानै जों जायखौ बुङो से खालार बेै खालार खालि नोंथां बुंनाय बायदि जोंनिजोंबो